हेल'! औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ अ नै आङो माबा बा आगरसे एरबाय दंमोन
अ जि दानो रोंसै नामा लोगोआ
बांद्रायथ' रोङा ओरैनो जि रोङो बेखौनो एरो आरो आगर खो सिफोरखौ दायो आङो दा मा मा उ फास्रा दादों आं फास्स्रआ
फास्रा ओरैनो मा मा जि दायो लोगो गो
आङो बिदिनो न'आवथ' गामसाफोर दायो ओमफ्राय फास्रा आर'नायबो दायो मालाबा सम मोनबा औ
फास्रआ दादों दानो होनबा ना
औ औ
जि दानायाव मा मा नांगौ ओरैनो
अ जि दानायावना
औ
जि दानायावथ फार्स्टआवनो थाथ खाल नांग्रोगौ
उम
ओमफ्राय सोंग्रो सोंग्रो नांखागोन ना जि दानायावथ सोंनायाव बिदिनो रासो नांगौ गान्दै नांगौ आरो बालेब नांगौ आगरफोर लाबा गनसिफोरबो नांगौ जायो
अ
ओमफ्राय मोनसे खिला खिला खुन्थि होनो बेखौ बेखौबो थुथानो नांगौ जायो ओमफ्राय आरो अ फार्स्टआवथ माने जि दानो गोनांबाथ फार्स्टआवनो मुस्ला साग्रोयोना
औ औ खुन्दुंनि खुन्दुं ना
बे जोनथोर नांगौ जायो आरो मा बुङो बेखौ ओ बबिन नांगौ जायो मुस्रा नांगौ जायो खुन्दुंखौथ फार्स्टआवनो नांग्रोखागोन ना अ नों जि माने जिनिस दागोन बिनि माबाखौ बायनानै लाबोबाय ओम ओफ्राय सोंफैबाय बिदिनो सोंखांनायनि उनाव आरो दानायाव आरो
उम
खालफोरखौ नांगो आरो ओमफाय रासो नांगौ। गान्दै नांग गौ आरो माख खु माखुआबो गाहाय माखु खौथ' नांथारगो औ औ औ औ ओमफ्राय बि दिनो आगरफोर माबाना लाबा ओ गुनाफोर नांगौ जायो।
अ
ओमफाय उम बिदिनो औ आरो गानो गाहायाव गाग्रा बानायो ना बेख
अ गरखा अ उम बेफोरो मा औवानि ना लहा? फोरनि जायो
अ बेखौथ' सिगांआव औवानि बेखो बांसिन बाहायोमोन मानसिफोरा दासोद दा गोदान जाबाय नालाय स सोरबा सोरबा लहानिबो बाहायो। जोंहा औवानिख खौनो बाहायो।
उम उम हो मोजां दे मोजां।
थ' दंफांनिफ्राय बानायो। दात खालाबोथ' औवानिफ्रायनो बानायो। औ आरोब बे माबा नांगौना बे साल खुन्था सालखुन्था खौबो औवानिफ्रायनो बानायो।
आरो इथिंजाय आगर आगरा मा मा आगर थायो दे लोगो बुंलाय? एसे
थ' बांद्रायबो आं मिन्थ थिजोबा ओरैनो आं मिथिनायाव आगर गुबै थायो
औ
फारौ मेगन थायो
उम
दाउराइ मोख्रेब बिदिबो थायो
उम
बिदिनो पाहार आगर बिदि माबा माबि दं आं बांद्रायबो मिथिजोबा
अ ओरैनो दायो मा आगर दादोंबा
अ आङो दा बेहाय पाहार आगर एरगासिनो दं
नुदों गोबां दख'नाफोरावनो आरो फास्राफोरावनो थाइगिर बिबार आगर आरो बै दाउ औ दाउसा दाउसा मो ख्रेब
माने नों रोंबा जेखौबो एरनो हायो आरो। माने मिथिंगाफोरा नुनाय दंफां लाइफां दंफां बिलाइनि आगरबो एरनो हायो। बिबारनि आगरबो एर नो हायो।
ओं दिंखिया दिंखिया बिबार ओ दाउसा दाउसा मोख्रेब बै बिफां दंना जे खाबानो जे मोख्रेबो। माने खानो होआ आरो ना। बेफोरखौबो माने बेफोरनि मुङावबो जोंना आगर दङ। होननानै मिथि थियो आरो। माने आं बारा बिनि सायाव रोङाबो नालाय। आगरखौथ आं जे बुंदोंमोन ना थु गर आगर फुटबल आगर बिनि उनावहाय आरो दाउसा मोख्रेबखौथ होनखाबायानो दाउसा मोख्रेब हाजो आगर थाइगिर बिबार, दिंखिया आगर, आरो माउजि आफा ओमफ्राय आरो फारौ मेगन। ओमफ्राय आरो खामरेंगा आगर। सिगाङाव माने सिकाप दंमोन ना।
औ।
जो-जोमखांग्रा जि दङमोन ना? नि बिदिफोरावहाय नुदों आरो ना बेखौ फुर फल' आगर होनो। खाम रेंगा आगर होनो बेबायद बिदि होननानै मोनथिदों आरो। ओमफ्राय ओरै नोथ' दायो ओह उम लोगो मोनहाथ' आखाइजों दायोना?
औ आखाइजों दायो।
ना माफोर मेसिन फोर बाहायो नामा?
औ हौ मेचिन बाहायनाय जाया आखाइजोंनो दायो।
आखायजोंनो दायो ओ। नआव नों हारसिं दायो ना आरो गुबुनफ्राबो
अ जोंहा आंबो दायो मालाबा सम मोनबा आइयाबो दायो बिदिनो सानैबो दाया जाय सम मोनो बेनो दायो आरो।
उम उम।
रोंङि फोरखौ माब्लाबा आंबो रोंजोबा नाल लाय। आं रोङिखौ माने आइआ सोलोंना हायो आरो।
ओन ओरैनो फास्रा खौल' माने दाबाय थाजायो ना आरो गुबुन जि
अ गुबुन गुबुनबो दानाय जायो। उम दा थ' दा बांसिन माने थाब जिखौ दानानै थाब हायो बेखौ दायो आरो दा दैज्लां बोथोर ना। औ माने मेसें बोथोर फोराव औ दुब्लि फोथारावबो ओंखार नांगौ जायो ना, औ मेसें आव थारमाने बे थाइमाव आरो अखा अखा फोरबो गैया नालाय मोजां बो जायो बे टाइमाव आरो बारा खामानिबो थाहैयाना मेसें बोथोराव।
ओम ओरैनो
दख'ना फोरखौ दायो आरो।
ओं ओं थाब हानाय माने माबायदि जि
थाब हानाय माने थाब हानायाथ' बैदि ओ दा जेरै ओइ मा होनो मान बावनाय फालिफोरा थाब हायोना। दा मानसि फोरखौदि आलासिफोर फैबा आरनाइ आरो मोनसे गुफुर दंना
ओ।
औ गुफुर जिखौबो मानसि फोरा मान बावनायाव लायोना।
औ।
अ बेफोर फोरखौ थाब हायो आरो माने बेखौ न' फोरावबो बाहायनाय जायो नालाय। बांसिन ओम माने मोदोम हुगारनाय मानाय इ फोरावबो बाहायनाय जायोना बेफोरखौ। बेखायनो। बेखौ माने दाबायदि समाव बांसिन दानाय जायो आरो थाब जेखौ माने थाब समाव दाखांनो हायो। आरो गामसाफोरखौबो दायो।
औ। गामसाबो दायोना लोगो। नोंस्रा बेवहाय आगरफोर सोफायो नामा आगरफोर होफायो नामा?
ओहो गामसायावथ आगर होनाय जाया गामसायाव ओरैनो सोरबाथ प्लेन दायो। समान दायो ओरैनो एसे जिङावल फारि होनानै ओमफ्राय सोरबा आरो आरो मा होनो बेखौ ग्राफ होनाय बुङोना बे माने बेलेग बेलेग खुन्दुंखो माने गेजेर गेजेर सो सोंनानै माने दानायावबो बिदिनो दालाङो आरो। माने बेलेग बेलेग बेलेग गाबनि खुन्दुं दादेरलाङो आरो।
ओ गाबफोरा बांसिनै मा मा गाबखौ बाहायो
जोंहाथ बिदि जोंहा गोथां गाबफोरखौ बांसिन बाहायो आरो गुफुर गोमो
फारियाव
फालियाव गोमोफोरखौ बाहायो ओमफ्राय दान दानायाव ओ माने बुरजा बे बुरजा माबायाव गुबै माबा दानायाव माबाखौ बाहायबाय आरो गोथां गाब फोरखो
औ मोदोमखौ मोदोमखौ माने गोथांखौ दायो।
गोथांखौ दानाय जायो ओमफ्राय फारिफोराव ओ गावबागाव जोंहा आरो गोमोफोरखौ बांसिन होनानै दायो आरो।
अ अ
गावबागाव दानाया आलदा आलदा थायोना
उम अम
गाव जाय जि गाबखौ मोजां मोनो बेखौनो दायो। नोंसा दायोना दाया गामसा?
जोंहा दानायालाय सिगाङाव। आबै आबौमोनासो दायोमोन। दायोथ आरो दानाय जालिया बेनिखायनो आं बारा होम
नों दाया नामा?
दाया लोगो आङो दानायालाय
होनबा गासिबो बायनानैसो गानजोबो नामा बाजाराव?
बायनायानो जायो बायनायालाय नआवथ' रोंखाया नालाय सिगां दायोमोन दायो आरो जों जोंहा दानायानो जालिया बेखायनो गासिबो जोंहा बायनायानो जायो। लोगो मोनहा आरो बेसेबांसो गोबाव जाखो जानाया?
जि दानायाथ' गोबावआनो जाबाय सिगां आं उन्दैनिफ्रायनो आइखौ दानाय नुबाय थायो ओमफ्राय दा आंबो देरबायना देरनानै माने सोलोंबाय आरो।
ओरैनो बेसां उन्दैसोनिफ्राय दांदों बायदि जि दानाया बेसेबां उन्दैनिफ्राय जि दानो सोलोंदों बा दानो आखायाव लादों
अ आंना ओ आं ओथ' नैजि बोसोरसोनिफ्रायनो दानो लादो।
अ
सोलोंनाया नैजि बोसोरफोरनि सोलोंनाय जादों आरो दा आरो रोंबाय आरो एसे रोंनाय जाबाय आगरफोरखौबो नायनानै एरनो रोंनाय जाबाय।
औ औ
गाव दानानै गाननाया मोजांसिन जायोना
औ बिदनफोरखौथ' बांसिन दायो खोमा ना लोगो
खौबो न'आवनो माने बिदनफोरखौ बांसिन गाननाय जाखायोना न'आव थाबा बिदन दख'ना फोरा बांसिन सोलियो। बेखायनो बिदि बिदन दख'नाफोरखौ बांसिन दानाय जायो आरो आगरनिखौ बांद्राय दानाय जाया।
औ औ दे लोगो होमबा बिदिबा दोनथ'लायनोसै ना औ औ